खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोखांबाय दं दासान्दि।
आङो दासान्दि बिदिनो दंथ'यो दे नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो मोजाङैनो फैयो नामा नोंथांनावहाय आङो माने अ फंसे बाथ्रा माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां।
औ औ
नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हा औ हागोन ना?
माने ओ बुंनो थाङोबा ओ जोंना गोदोनि आरो दानि ओ सिख्ला होननायनायालाय नाय ओ बेयो माने ओं फाराग नोंथाङा नोजोर होनानै माबायदि नुदों एसो फोरमाय होनो हा
औ हागोन नोंथां, गोदोनि आरो दानि बुङोब्लाथ' गोबाङानो फाराग दङ नोंथां। बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि जुगआव औ गोदोनि जुगआव गोदोनि सिख्लाफोरा ज दानाय लुनाय आखा फाखा ओ गाननाय जोमनायखौथ' मा बुंनो गाननाय जोमनाया दख'ना गा गावनो दानानै गावनो आगर एरनानै गावनो सोंनानै बिदिनो ओ दख'नाफोरखौ गावनो दा ना लायोमोननो गोबाङानो दख'ना दायोमोन नो औ बिसोरो गोबां दख'ना दायोमोननो बिदिनो ओ ओ इन्दिनि जि पातनि जि ओ बिदिनो ओ मुगानि जि गोबां दानानै गाव गावनो आगरखौ आगर एरनायखौ गाव गावनो ओ साननानै जोबोद समायना समायना ना आगर एरनो हायोमोन गोदोनि सिख्लाफोरा ओ बिदिनो बिदिनो औ बिसोरो ओ गोदोथ' बांद्राय लेखा गोरोंबो गैयामो मोन गोदो दानाय लुनायावनो गोबां आखा फाखा मोन। बिसोरो ओ गोदोनि जुगाव बांद्राय देलायनाय ओ बिदिनो सोखो मोखो गाननाय बिदि जुगा गैयामोन गोदो गोदो बि दिनो बिसोरो सिख्लाफोरा सेमपोलैनो थायोमोन दाउ अमा बोरमा बि दिनो हांसो लानानै बिसोरो न'खरखौ सोलायोमोन गोदो गोबांआ ओ सिख्लाफोरा ओ मा होनो ओ गुबुन गोरिबनि फिसाफोराथ' गुबुननि न'खर न'खर बिदिनो ओ रुवाथि थानानै जायोमोननो। ओ न'खरखौ ओ नायोमोननो बिदिनो गाव गाव नि फंबाय बिनानाव दङब्ला ओ बिदिनो बिसोरो ओ स्कुलाव थांनो मोना मोनो गाव गावनि फंबाय बिनानावखौ नायना थानो गोनां जायोमोननो गोदोनि जुगाव ओ बिदिनो ओ माइफोरखौ ओ मिसिन गैयामोन नालाय मिसिनाव देयामोननो बिसोरो ओ दिंखियाव देयोमोननो ओमफ्राय बिदिनो उलाराव देयोमोननो ओ गोदो बिदिनो सोल फियोमोननो गोदोनि सिख्लाफोरा औ ओ दानि ओ दानि सिख्लाफोरखौ बुंनो थाङोबाथ' दा जोङो ओ गोदोनि बायदि नंला गोबाङानो सोलायबाय। दा थेवबो जोंनि ओ दानि जुगनि सिख्लाफोरा गोबाङानो दावगानाय। ओ फरायनायावबो ओ जेना गाननाय जो जोमनायावबो जेना ओ दानाय लुनायावनो गोबाङानो जेना बिदिनो गोबाङानो दा ओ दो दानायनिफ्राय लानानै दा गोबाङानो ओ ब्लाउस सिलायनाय ओ बिदिनो मेकाप आर्ट टिस ओ बिदिनो औ फरायनाय फेसन डिजाइनार बि गोबाङानो ओ सिख्लाफोरा जोंनि जोंनि जुगावबो बिदिनो गोबाङानो गोरों आखा फाखा जाहैबाय ओ बिदिनो गोदोथ' मेकाप उनुख गैयोन गैयामोनखौनो होननानै जों मिथियोमोन ओ दा जुगावथ' गोबां मेक काप मेकप दङ दानि जुगावथ' सिख्लाफोरा ओ गोबाङानो जिबो दायो गोबाङानो समायना समायना आगरबो दिहुननानै गानो, जोमो ओ बिदिनो दानि जुगाव गाव गावनो ब्लाउस एबा ओ गस्लाफोरखौ सिलायनानै गानो होननानै जोङो ओ मिथि नो मोनो आरो औ बिदिनो गोदोनि सिख्लाफोरनिफ्राय दानि ओ जुगनि सिख्लाफोराबो गोबाङानो आखा फाखा बुंनो थाङोब्ला गो ओ गोबाङानो ओ दाउ अमाबो फिसियो गोबाङानो बिदिनो बिजनेस बो मावो ओ फरायनायजों लो जे दानि सिख्लाफोरा औ बिदिनो दखान ओ दखान गला बिदिनो होनानै ओ दानि जुगनि सिख ख्लाफोरा जाहैयो गोबाङानो दानि जुगाव सिख्लाफोरा ओ लाजि गिनाय गिनाय होननाया गैया जाहैबाय गोदोनिफ्राय औ। बिदिनो ओ गोबाङानो ओ लेखा फरायनायावबो जेना मावनायावबो जेना ओ बिदिनो गोबाङानो जोङो ओ डाक्टर इन्जिनियार मार थार ओ बिदिनो पुलिस साख्रि कामान्डु बिदि ओ गोबां बाङानो दानिया साख्रि मावो आरो गोदो जों बांद्राय साख्रि मावनाय नु मोनामोन ओ खोनायामोनबो जों बांद्राय आरो गो गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला बिद एसे एनै खानय हनायफोरखौ ओ मेट्रिक पास होयोमोन होननानै खोनानो मोनदों ओ दानि जुगाव जोङो ओ गोदोर ओ फरायाबा जोङो साख्रि मोननो गोब्राब जायो बेनिखायनो जोङो ओ दानि जुगखौ मोजांबो बुंजायो गाज्रिबो बुंजायो जाय मोजांथिं थांनो रोङो बे मोजां जायो जायगा ज थिं थाङो बेथ' गाज्रि जाखायो औ नोंथाङाबो हायोबा एसे
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोदोनि आरो दानि ओ सिख्लाफोरनि देलायनाया गोब गोबां माने फारागखौ जों माने नोजोर होना नायोब्ला माने गोबां फाराग नुनो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोहाय माने गोदोनि देलायनायफ्रा माने एसे आलदामोन आरो ओ जेरै ओ गोदोनिया माने बिदिनो सि जोम गैजा रोङामोन नालाय बिनिखायनो ओ बायनाबो माने मोननो थाङा। मोन ओ ओ गोदोनि दिन माने सि जोमखौ माने बायना मोननो थाङामोन बेनिखायनो बर' सिख्लाफोरा माने आरो गाव गावनो माने ओ न'आवहाय इंन्दि जि एबा ओ इ दि खुन्दुंजों माने ओ दख'ना दा दानाय
औ औ। औ औ।
बिदिनो गाव ओ गाव दानाय सि माने नुनो मोनामोन माने ओ गाव गावनि ओ ओ गानोमोन। आरो देलायनायाथ' ओ आलदा खामोन माने बिसोरनि ओ मेकाप होननायफोर माने बिसोरो मोखाङाव लागायनो मोनामोन। आरो लिपस्टिकबो लागायनो मोनामोन बिसोरो सिमपोलै थायोमोन माने गोदनि सिख्ला आ आरो ओ न'फोरावबो गोबां माने गोरिबमोन गोदो माने जानो गैया माने गोरिबफोरनि उदैखौ माने सुफुंनो थाखाय ओ सिख्लाफ्रा माने बर' सिख्लाफ्रा माने गुबुननि न'खरावबो माने इदिनो बैनाय नांदों बा ओ रुवाथि थानानै ओ बिदिनो जा नांदों आरो हाजिरा खामला मावनानै जानांदों जोंना गोदो दोनि माने बर' सिख्लाफोरा ओ आथिखालनि बुंबाथ' जोंना ओ गोबां माने ओ जौगाबोबाय। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ दानाय लुनायनि ओ दानाय लुनायनि बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथि खालनि सिख्ला फ्रानानै ओ दानो लुनोबो माने रोंला जालांबाय मानो होनब्ला जोंना ओ बायनानैनो मोनो आथिखालनि मुगायावहाय। जोंना न'खर न'खर माने सि दानाया गोबां खम जाबाय ओ बर' आ बर' सिख्लाफोराथ' माने सि खौनो दानो रोङा जालांबाय ओ माने आरो दख'ना द खनाखौल' माने बर' आइजोफोरा गाना ओ गोबां गोबां
औ
फिसाफोरखौसो माने गांसै आरो आथिखालनि सिख्लाफोरा माने गोदोनि सिख्लाफोरजोंनो आथिखालनि सिख्लाफोरा माने हाया माने रुजुना नायोब्ला माने गोदोनि सिख्लाफोरासो माने गियान गोनांसिनमोन साबसिन हासोन होननानै माने जों बुंनो हायो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावथ' गोबां मेकआप ओंखारदों बिदिनो देलायनाय लिभिस्टिक गोबां मेकाप माने दामि दामि मेकआप बिदि दङ' आरो दानि दानि जुगावहाय बेफोरखौनो माने गावसिनि माने महरखौल' माने साजाययनानै एबा देलायहोनानै आराम लाखि
औ
माव बांसिनानो दानि जुगावहाय हाजिराखौ मावनो थांला। दानि जुगावहाय फरायनायाबो जौसिनि बाय जामोन बेनिखायनो दानि सिख्लाफोरा माने गोबां गोबां माने देभेलप जेरै मोनसे नङा जै जब मावनानै माने मावनाय गसंनो हायो आरो। नायाव
औ
औ